हेल' नोंथां
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ
नोंथाङा दायो ओरैनो दङ नामा
औ दङ
बिदिब्ला जोङो माखासे जोंनि बर हारि रिनि ओ माखासे मैगं एबा ओं ख्रि संनायफोरनि बागै सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन
बिब्दिब्ला नोंथां अनलाजों दाउखौ जेनेबा माबोरै माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
बिब्दिब्ला फोरमायना होदो नोंथां। आ।
औ बिब्दिब्ला आङो फोरमायलांनोसै।
औ नोंथां।
आ जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखायब्ला।
ओ।
सिगांग्रो जोङो माइरंखौहायो दैयावहाय सोमना दोननानै दसे रुइहोग्रोनाय जायो आरोखि।
औ नोंथां।
बिनिफ्राय जोङो। रैजासिमाव जोङो। रुइबाथाय बोखांनानै जोङो उवालावहाय बा दानि जुगावथ' जोङो नुनो मोनो फ्रायानो बांसिन मेसिनखौसो बाहायो।
औ नोंथां।
गोदोनि जुगावहाय माने वालखौ बाहायनाय जायोमोन आरोखि। उवालाव होनानै। माइरंखौ उवालाव होनानै जोङो गायेनजों देनानै अन गुन्दै खालामग्रोनाय जायोमोन आरोखि।
औ नोंथां।
ओमफ्राय जोङो अन गुन्दैखौ बोखांनानै। ओ बिनि। ओमफ्राय जोङो दैखौहायो। ग्लब ग्लब गोदौगोराय थानायावहाय। जोङो। बे अन गुन्दैखौहायो आखायजों रिफि रिफि होनानै। माने खांथाबैनो। थाखाय खारदौजों बा खोस्लिजों। एरबाय थानांगौ आरोखिबो। अन गुन्दै होनाय समावहाय। आ। बिनिफ्राय जोङो एसे नांगौ जसेबांहाय अनलाखौहायो। होनानै बेनिफ्राय जोङो। एसे गोदौहोग्राय थाबाय ओ बेनिफ्राय जोङो दाउ होननानै बुङोब्ला जों। बयबोथ' दाउखौहाय जोबोद गोथाव मोनो, बा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां न'नि दाउआ। ओ बेनिफ्राय जोङो दाउजों जानो थाखायब्ला जोङो सिगांग्रो दाउखौहायो। दै गुदुं फुदुंग्रोनानै। दाउनि गांखौहायो ओ दाउखौह दै गुदुंआव हाय सोम। नानै दाउनि गाहांखौहायो। फुग्रोनाय जायो आरो। आरोखि बेनि। ओमफ्राय जोङो दाउखौहाय गोदानानै नांगौ जाजासिबां गिदिर-गिदिर गिदिर गोदानानै जोङो ओ- ओ मा होनो एवथमनानै बेखौ नांगौ जासेबां एवगोरनानै बे अनला गोदौनायाव हायो होसननानै ओ दसे गोबाव सम गोदौ होबावनाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो अनला होनोब्लाथ' अनलाया गासिबजोंबो जाजायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
अनलाखौ दाउजोंल' नङा अमाजोंबो बा ना गोरलैजोंबो आरो नाजों बो हांसोजोंबो बायदि रोखोमनि बेदरफोरजोंनो जाजायो आरो। ओ। जोङो आरो अनलाखौहायो ओ, मुला होननाय मोनसे मुलाखौ हायोबो गुन्द्रुक बानायनानै दोननाय जायोना बेजोंबो जोबोद गो गोथाव जायो। बेखौबो जोङो बेजोंबो संनो हायो आरोखि।
औ नोंथां
ओ ओंखाम गोरलैफोर जायोबा जोङो ओ अनला फाख्रि होननानै बुङो जायखौ जोङो ओ मा होनो मुला बा लाइ बेफोरखौहायो जोङो बिलाइखौहाय खानानै बेखौ बस'लाबायनानै गुसुं-गुसुं खालामनानै जोङो बे अनलायाव गारसननानै होनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय ना गोरलैखौबो ना गोरलैजों संनाय जायो आरोखि बेखौनो जोङो अनला फाख्रि होननानै बुंनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो ओ अनला अनलाखौहायो ओरैनोबो जाजायो आरो बिलाहिजोंबो जायो मोदुमफुल बिबारजोंबो जायो गोखा बुस्थुफोरजोंबो जानो जानायखौ नुनाय मोननाय जायो आरोखि
औ
बिदिब्ला नोंथाङाबो अनला ओंख्रिनि बारै ससे फोरमायलांगोन होननानै आङो नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय
औ नोंथां अनला ओंख्रिखौ जेनेबा जोङो ओ मदुमफुल बिबारजोंबो लगायनानै जानाय जायो बेनिफ्राय अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रियाव जेनेबा एम्फौजोंबो जानाय जायो
औ
अनला ओंख्रिखौ आरोबाव ओ औवा मेवाइजों संनाय जायो
औ
आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ आलु मथर गोरलै बिब्दिनो बिलाहि होदेरनानै संनाय जायो
औ
ओ जेनेबा अनला ओंख्रिखौथ' ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरंखौ जोङो नांगौ जखानि सोमनानै लानाय जायो बिनिफ्राय माइरं रुइजासिम सोमनानै बिनि उनाव ओ नै बा थाम घन्टा ओ खेरखा आरो मनायाव ओ हायखांनानै जेनेबा आलायनानै दोननानै दैखौ गसर होनाय जायो बिनिफ्राय जोङो माइरंखौ उवालाव देनानै लानाय जायो
औ
बेनिफ्राय जों अनला ओंख्रि संनो थाखाय अरदाबाव जेनेबा अर जरायनानै साराय होनानै बेहाय दुंहो सारायखौ दुंहोनानै थाव मस्ला मस्लि संख्रि बानलु होनानै अनलायाव होफानो लानाय जेनेबा दाउ बेदरजों संओब्ला दाउ बेदरखौ साफा खालामनानै गोदानानै एवनानै लानाय जायो बेनिफ्राय एसे दै होस्रो होस्रो एवनानै बिनि उनाव एसे जेनेबा दैया रानथाबबाथाय आरो फिन खेबसेबाव दैखौ नांगौ जखानि होनानै बेनिफ्राय ग्लब ग्लब गोदौहोनानै बे ग्लब ग्लब गोदौनायावहायो अनलाखौ फ्रि फ्रि सारनानै जेनेबा आगदा आखाय जों खादौजों ओरै एरग्लुंना होनाय जायो जाहाते अन लाया गोदैयिनि बेनिफ्राय अनलाखौ बिदिनो गोदौहोबाय थानानै दसेनि उनाव नांगौ नांगौ जेसेब बां खारदै होनाय जायो बेनि फ्राय खारदै होखांनायनि उनाव बेखौ गोदौहोबावनानै ओ जाजानाय समसिम जाब्लाथाय बेखौ संख्रि सा खिनानै जेनेबा नांबायब्ला बेखौ बेहाय खांजासिमाव हायो मोनसे मस्ला हारिनि मोदोमग्रा जि जाय खौ जोङो गंगार दुन्दिया होननानै बुंनाय जायो बे गंगार दुन्दिया जोङो होनानै होनाय जायो आरो ना अनला ओंख्रियाव बेनिफ्राय जोङो बे गंगार दुन्दियाखौ होखांनायनि उनाव दसे थानानै जेनेबा अनला ओं ओंख्रिखौ अरदाबनिफ्राय खांनानै दोननाय जानानै बेनिफ्राय जायो आरो अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे जेनेबा ओ बयजोंबो अनसायजानाय ओंख्रि अनला ओंख्रि खौ जानानै जेनेबा जों बय बो मोजां मोनो अनला ओंख्रि जानो थाखाय जोङो माथा माइरंखौनो बाहायनाय जायो आरोना
औ बाखि बेलेग माइरंखौ जोङो बाहायनाय जायोना जाया
बाखिखौथ' जों माइब्राफोरखौथ' बाहायनो हाया जोङो बे अनला ओंख्रियाव मानो होनोब्ला माइब्रायाथ' आथा था जायो नालाय
औ
उम
जोङो अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो आरो माजों माजों जायो जोबोद मोनथिबोबाय नङा होनब्ला
नोंगौ नोंथां
ओ अनला ओंख्रियाव आरो गो गोजां बोथोर समब्लाथ' जोङो गोथावसि खालामनो थाखाय मोदोमफ्रु बुस्थुबो मोननाय जायो नङा होनब्ला? बेनो जाबाय औ बेनो जाबाय दुन्दिया आरो दुन्दिया गैयै समावहाय जोङो न'आवनो गायनानै लानाय गंगार दुन्दिया होननायबो मोनसे दङ। बेखौ होबाब बो जोङो ओ मोदोमफ्रु मोदोमनायजों मिलौदोनो गोथावसिन मोनजायो नङा होनब्ला?
नोंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो अनलाखौहायो बायदि बायदि बेदर रोखोम बा फोरजोंहायो जोङो जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरो गोथाव जायो बांसिनानो जोंनि अनलाया मोजां मोननाय ओंख्रि होननानै नङा बुंनो ह हायो नङा होनब्ला?
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ अनलायानो बांसिन जेरावबो सोलिनाय मोनथिजानाय मुंदांखा ओंख्रि आरोखि जेरावनो जोङो दानि जुगाव साननानै नायोब्ला गिदिर गिदिर हटेलावबो जोङो हटेलफोरावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ मोननो थांसै नङा होनब्ला
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ बेनिखायनो जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ नेवसियालासे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बायदियैनो दासिमबो जाबोनांगौ आरो ओ बर'नि मा मा मैगं दं ओंख्रि दङ बे फोरखौ जोङो सिनायथि होनानै माने गोजौनिफाय गोजौ जौगाहोबोनांगौ नङा होनब्ला औ बिब्दिब्ला नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला जोङो दसे समनि थाखाय दोनथ थ'नाय जासिगोन
औ